हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनाबाय खोनाबाय
अ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दङ
दायो मावनायाथ दा ओ मोनानि खामानियाथ दा एसे दसे थानानै मोनानि संनाय खावनायानो जासिगोन आरो
औ औ
दायो दंथ ओरैनो दंथयो ओंख्रियानोथ बे माबायानो जागोन मैथाजों नायानो जासिगोन दिनैहाय
औ
र आं नोंनावहाय मोनसे सोंनो सानदों आरो ना
औ औ
ओ दाख्लैहायथ आमसुवाखोहाय ओ बिदाय होनाय जाहैबाय बे बिदाय होनायावहाय जेन मा मा मा फिथाइ सामथायाइ जानानै आमसुवखौहाय बिदाय होखो
खोनादों नोंथां औ
औ जेनेबा आं एखे एसे मोनथिनो लुबैदों नोंनिफ्राय मा मा फिथाइ सामथायाइ जानानै हाय बे आमसुवाखौ बिदाय होखो
औ बेखौथ' आङो गिबियावनो ओ आं मोजां मोननाय फेभेटखौ खोन्थानानै होनोसै थाइजौ ओमफाय बिदिनो आनारस खान्थाल
इदिनो आमसुवानिथ' आरो बे अनेख दंबावो फिथाइ सामथाइ जोंनिया बिदि जमा जादों आरो लगायनानै खान्थाल थाइजौ आनारस जानानै आराम लोगोफोरजों जमा जादों आरो जोङो खाजि बानायनानै आमसुवानि बिदाय बिदि लोगोफोर बा इदि होननानै जेनेबा जों लेंनानै जमा जादों आरो नोंथां
औ औ मोजाङानो जादों होनबा बे फिथाइ सामथायाइखौहाय नोंस्रा न'आवनो मोनखायो नामा
औ औ न'आवनो मोनो नोंथां न'आवनो मोनो ओंखायनो लोगोफोरखौ लिंहरनानै जादों आरो नोंथां
अ मोजाङानो बिदिनो न'आव थानाय फिथाइ सामथाइफोरफोरखौ जानाया मोजांआनो
औ औ नोंथाङालाय मा मा फिथाइ सामथायाइ जानानै आमसुवाखौ बिदाय होखो
जोंबो बिदिनो जाबाय जानाया बिदिनो जोंबो ओ आमसुवा बोथोरावहाय बिदिनो लोगो दिगिफोरजों ज' जानाया बेलेग जायो हारसिं जानाया बेलेक जायो होननानै जोंबो जोंनि खाथि- खालानि लोगोफोरफोरखौ जों जमा खालामलायनानै हाय बिदिनो बे थाइजौ खान्थाल आनारस ओमफ्राय ओरै ओ ओ थालिरफोर थाबाय ओमफ्राय ओरै उम लेरख'ओ बेख जों जमा खालामलायनानैहाय लोगोफोरजों जा नानै जोङो आमसुवा बोथोरखौहाय जों बिदाय होबाय आरो
अ औ औ मोजां मोजां जादों
उम जों आरो बेनिफ्राय गायनाय- फुनाय बोथोर सफैबाय होननानै लोगो मोनबाय थाया बे समावनो जों बयबो जमा जालायनानै जानांगौ बेफोरबायदि होननानै जों जमा ओंखारलायबाय आरो
औ मोजाङानो जादों दे नोंथां
आमसुवानि उनावथ' आरो नै दा गायनाय फुनाया जाफिनसिगोनलाय होननानै बयबो जमा जादों आरोना
औ औ बिनिफ्राय आरो जों जमा जाथ'नो हाला ओरै फिथाइ सामथायाइ बोथोरखौबो जों मोनबाय थाया बेफोरबायदि होननानै जोंङो माबाबाय आरो
औ औ नोंथांमोनावबो बे फिथाइ सामथाइया दंजोबखायो नामा थाइजौ खान्थाला
दंङ जोंनाव बे बयनावबो बिदिनो दंङ आरो दालाय बिदिनो लोगोफोरनिफ्रायबो जों जमा लाबोनो होबाय आरो
औ
जमा खालामलायनानै जों न'खरसेनावनो जमा जानाय जाहैयो
अ जोबोद मोजां जादों नोंथां
लोगोफोरजों बेफोरबायदि जालायलायनाय बिदि लोगो जालायलायनानै बेफोरबायदि जालायलायनाय थायोबासो खौसेथियाव थायो बेफोरबायदि होननानै जों इदि खालामनाय जादों आरो
औ मोजां जादों दे नोंथां
ओम
बिदिबाथ' नोंथांमोननाव खान्थालफोरबो दंसगारो खोमा
दंङ दंङ
अ बिदिबा मालाबा खान्थालखौ नोंसोरनि निनाव लायनो हागोन ना नोंथां
औ लांफैनो हागोन
औ आं खान्थालखौबो जोबोद गोथाव मोनो गोथांङै जानो
औ जोंनिया खान्थाला गोथांङै जाग्रा दै बहुद माने जाबाथाय जाबाय जाब्लांबाय थाय थानो नागिरो माने
अ जोबोद गोथाव नामा होमबा नोंथां
जोबोद गोथावखा गोथांङै जानायाव ओरैनो नो बानलु इदिनो सामब्राम गुफुर आरामसे बानलुखौ सावनानै ओ माबायाव थौबसियावहाय देना लाबाय बाथोन बानायनानै बेजोंनो एकदम माने जाबाथाय जाबाय एखदम उदैयानो मा जालांगोन आदाजखौनो मोना माने जाफ्लांबाय थानो नागिरो
औ बिदिबाथ' आंङो थाइसे जाखानोसै होनबा गोथावबाथ'
जायो
औ औ औ जानानैबो फैगोन आंङो जासे जानानै आरो आं न'आव लाबोबावगोन नोंथां
जायो जायो नोंस्रा न'खरनि न'खरनि आरो आरो ओरै माखासे बयनोबो आरो जाहोहैनांगोन ना
औ
न'नि मानसिफोरनो बयनोबो जाहोहैनांगोन
औ औ।
ओमफ्रायो र' नोंसिनियावहाय दायो दैज्लांनि मा मा मेगं थाइगं दङ नोंसिनावहाय?
थ' दैज्लांनि मेगङा दा इदिनो खुम-खुमब्राया दासो एसे मानहांदों। ओमफाय
उम।
फिथाइथ' थायथ'नाय जायाखै दासो बिबार बारहांदों नालाय। ओमफाय थाइबें दङ नोंथां गोगोम थाइदों।
दो।
औ। आरो ओरै बानलु इसे दङ।
औ।
रैजाय। भिन्दि दङ एसे सिगाङावनो जाखांनाय दा एसे बोराय लाजोबबाय भिन्दिया।
अ।
औ अखा बोथोर नालाय अखाजों एसे लरहायजोब्बाय। औ। ओमफाय ओरैजाय मैथा दङ।
उम।
ओमफाय मैथा बांगाल, मैथा गोजा जाथि मोननै दङ। मैथा बांगालाथ' दा बयनावबो थायो। दैज्लां बोथोर नालाय नाजों जानो गोनां जायोना। औ। ओमफाय नोंथांमोननावलाय मा माथो मैगं दङ?
जोंनावबो दायो ओ मैथा बांगाल दं, मैथा गोजा दं, ओरै खांख्रिखला दङ ओमफाय ओरै भिन्दि थाबाय ओमफ्राय आरो नै थास' दङ थास' आसिना दङ। दा बेखौहाय जाथ'नाय जायाखै।
औ औ दैलांबायबा जाजासिगोन नोंथां नोंसिनाबो होमबा।
औ ओमफ्राय आरो नों ओरैजाय न'फ्रावनो गायना लानाय ओरै सिब्रु दङ। आरो ओरै हाग्रानि मैगं होनोबा एलानसि थाबाय दिंखिया थाबाय एफोरो
न' जिं जिं दं आरो नोंथांमोननाव।
औ एफोरखौ जों न'आवनो मोननो हाजोबो माने।
औ औ होमबाथ' नोंथांमोननाव गोबां मैगं दंथारो।
दङ ओं।
अ।
जोंहा आरो बै ओ हाथायफोराव बेफोरबायदि मैगं बायना जानायानो बुहुद खम होनजायो माने।
अ नोंगौ नामा नोंथां।
जोंहा न'आवहायनो इदिनो बांसिन मैगंखोनो न'आवनो दिरुनना जानाय जायो माने।
औ बिबोथ' जोबोद मोजां नोंथांमोनना।
ओ।
दानि जुगावथ आरो मैगंफोरखौ गोबां मुलिफोरजोंसो थिखोनाय जा जायो।
औ
नआवनो अरगेनिक मैगं मोनजायोबाथ जोबोर मोजां देहा फोराबो थागद थायो जानाय लोंनायनि सायावसो जाजोबो दाना नोंथां।
औ औ आरो जोंहा बे हासार होग्रा मोसौ गायफोरबो दंखायो
औ बिदिबा एसे आङो सम समाबो जाबाय एसे खामानि मावनोसै नोंथां मालाबा उनाव रायलाय जासिगोन नामा नोंथां?
अ दे बिदिबा जागोन दे जागोन उनाव लोगो हमलायनोसै ए दे। दे औ।